हेलौ।
नोंथाङा खोनादों नना आंनि माथोखौ
खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां।
औ आं फ्रियावनो दङ दायो।
औ होमबा नोंथां। ओमफ्राय आङो दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथाङा जुदि फ्रियोबा
सावरायजागोन दे अके औ औ सावरायजागोन।
जोङो होनबा मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय बर'। नि दामनाय देनाय बागै बिनि सोमोन्दै जोङो रायज्ले गिबियावनो। आं होनांगोन ज जेरै बर'फोरना बेफोरबायदि ख ज खथा सिफुं बायदिसिना बिदिनो जाब फक्रिं लानानै बेफोरबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बेफोरजों लोगोसे जोंङ जुदि खाम बानायनो थाखाय सिफुं बानायनो थाखाय। आङो बेनि सोमोन्दै बुंनायसै आरोना सिफुं बानायनो थाखाय जोङो औवानिफ्राय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबादिनो बेजों लोगोसे सिगां औवा गथा नागिरनानै गुदुं गोनां नागिरनानै मोजां नागिरनानै सिदा नागिरनानै बेखौ बे खौ हास'नानै बेयावहाय‌ ओ गुदुं थुफ्लंनानैहाय बेफोरबादि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे जेब्ला बेखौ खौ बानायो अब्ला ओ सुनो थाखाय बेखौहाय मोजांनो ओ मोनसे लहा गुदुंफोरनि गेजेरजों खौ थलंनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेब्ला थलंखाङो अब्ला बिनि उनावहाय बेखौहाय ओ‌ दामनो थाखाय बार सुनायग्रो आरोना बेजों लोगोसे जेब्ला खो बानायखाङो अब्ला बेबादिनो ओ खामखौबो ओ बिदिनो दंफांनि बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेयावहाय ओ इफोरबायदि ओ मोसौ मोसौनि बिगुर मोसौथ' नंलिआ जिब जुनारनि बिगुर बेजों लोगोसे ओ इफोरबादिनो गोबां माने माखासे बिबगुरफोरखौ हानानैहाय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा जेरै दाम गोसानि इयाबफोरनि बिगुर जेरै ओ मोसा लख्राफोरनि बिगुर बेफोरखौ आरोना बेफोरबादि गोबां रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा हाबा नोंथां
औ औ
इफोरनिबो गेजेरजों माने बेनि बिगुरजों लोगोसे बेनि बानायनानैहाय बेफोरबादि दामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो खौ बानायनायनि थाखाय गोबां खस्थ'खौ दा आं नुनो मोनो आरोना इफोरबायदि बानायनाय खां खांनायनि उनावहाय थिग बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि बानायनायनिजों लोगोसे जेरै जाबख्रिंफ्राखौबो जाबख्रिं आं मोनसे ओ स्टिलनिफ्राय बेखौ बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ बेफोरबादि खालामनायखौ जों नुनो मोनो ज'थाफ्राखौहाय इफोरबायदि खालामनाय जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो खालामनानैहाय ओ मोनसे प्रग्रामफोर जादोंबा बैसागु जादोंब्ला बेजोंनो ज' ज'यै मानसिफोरा रंजायोमोन आरोना जेरै बुंनो थाङोब्ला बेफोर ओरैबादि बैसागुआथ' बर'नि मोनसे ओ कालचार हिसाबै बेखौहाय बोसोराव खेबसेखौ जोङो माने बर'फोरा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
राइद औ
बेयावहाय बर'फोरा बिनो ओ बोसोराव खेबसेखौ जों रंजानो थाखाय माने ओ बेफोरबादि खाम, ज'था, सिफुं बायदिसिना दामनानै मेथाइ गोदै मेथाइ ओ देंखो खननानै एबा ओ सल' खननानैहाय रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेजोंनो लोगोसे बे खाम जथाखौ बेफोरबादिआव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हागौदि ओ खाम जथा सिफुंखौ जेरैहाय ओ माबा मोनसे जुदि ओ फ्र'ग्राम एबा फांसोनफोर जादोंबा एबा खाथि खालायाव मोनसे रंजानाय फोरबो फालिदोंब्ला बेयावहाय दामनानै रोंजाबानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां हो बेबादिनो ओ रायजो राजाफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गुबुन हारिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बेफोरबादि मोजां मेथाइ खननायजों लोगोसे मोजां सोलोंनायजों लोगोसे बेफोरबादि मोजां प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनाव जेब्ला फ्र'ग्रामाव थांगोन अब्ला बेयावहाय मोनसे ओ दिन्थिफुंनो थाखाय फाव फेसनजों रोजाबनानै दामनानै खननानैहाय मोसानायजों लोगोसे बेफोरबादि ओ बागुरुम्बा मोसानाय खननायजों जों नुनो मोनो आरोना आरो बेयो लोगोसे बागु गुबुन बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दामनाय देनायजोंहाय बेफोरबादिनो ओ गुबुन गुबुन जाथिफोरनो दिन्थिफुनो थाखाय जेरै दाखाल थांनाय समावहाय गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां माने नैजि रोजानिख्रुइ बांसिन मोसानायनि बेफोर बायदि जादोंमोन आरोना गावनि कालचारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बेफोर बायदि मोसा नायफ्राव जेरै बेफोर बायदि दामनायजों खाम, जथा, सिफुं बायदिसिना दामनायजों ओ बेफोर बायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना।
औ औ औ औ।
बेफोर बायदि रंजानायजों गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव दिन्थिनानै मोनसे ओ नाजावजानाय मोनसे ओ हारि जोङो जानो हादों आरोना। थिग बेफोर बादिनो ओ खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गुबुन बेलायाव जों नायोब्ला बेफोर बादि ओ बानायनानैबो जों मानसिफ्रा फाननो हायो जेरै सिफुं बानायनायजों खाम बानायनायजों जथा बानायनायजों सेरजा बानायनायजों बायदि रो खोम बानायनाय जों माने मा बेफोर बायदि बानायनानैहाय जोङो बेफार फालांगि खालामनोबो हायो आरोना बर'फोरा। माने गावनो दामनोबो गोरों गावनो खालामनोबो रोंखायो जेला बेफोर बायदि दामनायनि बानायनो थाखाय गोबां रोखोमनि दामनाय देनायजों माने ओ गुबुन जात गुबुनफोरनो माने फानहरनाय लां फालांगि खालामनोब्ला बेफोर बायदि हायो आरोना आरो गुबुन फारसे नायोब्ला जुदि सिफुंफोराव जोंदि नायोब्ला मोनसे स्केल थायो आरो ना जेरै गिटारफोराव खेल होननानै बुंनाय जायो बेफोर बायदि थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। गुबुन गुबुन रोखोमनि थिग बेफोरणबायदिनो ओ ओ बेफोर बायदिजों लोगोसे गुबुन मानसिफोरखौ जुदि ओ गावनावहाय जुदि रांनि बेफोरथि गोनांथि जादोंब्ला जुदि दामनो देनो गोरोंब्ला बेफोरनि गेजेरजों गुबुन मानसिफोरखौ फोरोंनानै एबा क्लासफोर लानानै सब्तायाव बिदिनो खेबनै लानानैहाय बिदिनो दान मोनसेयाव बिदिनो आद दिन लानानैहाय माने रां खामायनो हायो आरोना नङा ओमबा नोंथां बेफोर बायदिनो मोनसे लाइफजों मोनसे थांफानाय मोनसे ओ मिउजिक बियो मोनसे ओ बेयो मोनसे ओ मानसिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दामनाय- दे थेनायखौ खालामलांफानो हायो आरोना थिग बेफोर बायदिनो खालामनानै माने ओ गावनि नांगौथिखौ बुथुमना लायो होननानै बुंनो हा बुंनाय जायो आरोना आरो बिजों लोगोसे गुबुन बेलायाव नायोबा गोबां रोखोमनि दामानायनाय देनायजोंनो मा ओ बेफोर बायदिनो फांसनखौ खालामनो हायो मेथाइ सुजुनायजों लोगोसे बिदिनो ओ अडअ' खालामनानै एबा केसेकफ्राव दिहुननो हायो गोदोनि समावथ' बेफोर बायदि दामनाय देनायजोंसो माने केसेकफोराव दिहुननायखौ जों नुनो मोनोन नङा होमबा नोंथां दानि सम बादि रे खालामनानै खालामनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय बै समनि बेलायाव जों नायोमोनब्ला गोदोनि समायावहाय बेफोर बायदि ओ दामनाय देनायजों लोगोसे खसेंआवहाय बेफोर बायदि ओ सेभ खालामनानै ओ मोनसे ओ दामनाय दामनानै माने मा होनांगौ बेखौहाय ओ गोदोनि दामग्रा देग्रायाथ' आलदामोन नङा होमबा रेकर्डिं खालामग्राबो आलदामोन। बेयावहाय माने दामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना थिग बेफोर बायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेजों लोगोसे बेयावहाय माने मेथाइ गोदान मेथाइ खननायजों लोगोसे बेखोनो ओ जोङो खोनासंनो हानाय बायदि मोनसे रेकर्ड मोनसे थायोमोन आरोना। थिग बेफोर बायदिनो दानि बेलायाव नायोब्ला जोङो ओ गोबां स्टुडिअ दंसै बेयावहाय जोङो रेकर्डिं खालामनो हासै। मबाइलफ्रावहाय सोनानै जोङो रेकर्डिं खालामनो हासै दामनानैहाय नाथाय गोदोनि बेलायाव बेफोर बेफोर बायदि थाङामोन आरोना आरो नोंथाङा बेनि अनगायै फंनैसो ओ गोदोनि आरो दानि दामनाय देनाय बर'फोरनि सोलायनाय बेनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा?
आच्चा आं बेखौनो बुंगोन दा जेरै नोंथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुंलांबाय जोंहा जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोजाबोबाय थानाय जोंनि बर' हारिजों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोजाबाय थानाय बेफोरनि सायावनो नोंथांनि सिगांङाव माखासे एक्सपेेन खालामगोन जेरै जोंहा गिबियाव दंङो खाम खामा जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै दामजु बे खानखौ जोंङो गोबां गोबांनि बेलायाव जोंङो बाहायनाय फानखौ जोंङो मोनसे गोथार माने दामजु होननानै जोंङो मानिनाय जायो। जेरै जोंङो बे खामखौ जोंङो जि जायगायावहाय जोंङो बाथौ थानसालि फालियाव दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो सिफुंखौबो दोन थानाय जायो सिफुंङाबो जोंनि गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौफोरनिफ्राय जोंङो आ मोनसिंसिं बोराय बिसोर बेफोरबायदि समनिफ्रायनो जोंङो बेखौ बाहायबोजानाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोनांथार दामजु दा जोंङो बेखौबो खामजों लोगोसे जोंनि बाथौ थानसालिफ्राव दोनफानाय जायो बे खाम आरो सिफुंङा जोंनि ओ मेथाइ रोजाबनायावहाय जोंखौ गोबां मदद खालामो खामनि देंखो फोरोंङोब्ला मेथाइनि देंखोआबो एसे साबसिन जायो दा बेनिखौ आंङो बेखौ आं मोनथिनायखौ नोंथांनि सिगांङाव आंङो एक्सप्लेन खालामबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंङो जोंहा गोबांथार दामग्रा मुवा दंबावो जेरैहाय सेरजा सेरजाया गोदो गोदो जों सान्दो बावदिया बाहायबोनाय सावदि सान्दो बावदिया मोननि दिनावहाय बाहायबोनाय बे जोंनि मोनसे गोनांथार दामजु आरो बेयो जोंनि मस्ट पपुलार माने बेसेन गोसा आरो बेजों लोगोसे थाफायो जोंहा जथा दा जथायाबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गुबैथार दें ओ देंखो रिंखां होग्रा जेरै जोंङो मेथाइ रोजाबनायाव जोंङो बे माखासे सोदोबखौ जोंङो बाहायफायो बे दामजुनि माखासे सोदोबखौ जोंङो बाहायफानाय जायो जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं जोंङो बे माखासे मोन माखासे दामजुफोरनि नामफोरखौ जोंङो बाहायनानै जोंङो मेथाइआवबो रोजाबफानाय जायो जेरै खामनि रिंनायजों सिफुंनि रिंनायजों बेबायदिनो जथानि रिंनायजों बेबायदि जोंङो सोदोब बाहायनाय जायो बेयो जोंनि मेथाइआवबो मेथाइनि सोदोब रिंसार होनायावबो जोंखौ गोबां मदद खालामो खाम सिफुं सेरजा गंगना बियो बा बर'फोरनि मुंदांखा दामजु दा बेनिखायनो जोंङो बेफोरखौबो जोंनि मेथाइ रोजाबनायाव बाहायफानाय जायो नोंथां दा आरो गोबां दंङो जोंहा बेफोरजों जोङोथ' गोदोनि दिनावहाय नुबोदोंमोन। थफ्ला जायखौ जोंङो थफ्ला थफ्ला होननानै बुंङो। दा बे थफ्लाफोरखौ जोंङो लासै लासै दामनायखौ नुनो मोनला मानो होननानै बुंङोब्ला क्लासिकेल लाइनाव बे दा दाबो सोलियो दा जोंङो बे माबा मोनसे नोंङो क्लासिकेल लानो थांङोब्ला भकेल लानो थांङोब्ला जोंङो बे जोंनो थाफ्लाखौ नांगोन बेनि उनावहाय नेक्ट सयावहाय जोंनो थुलखि नांगोन दा गोबांथार गोबांथार जोंहा बर'फ्रा दामग्रा देग्रा दंङो जेरै आरो बिदिनो जेजेंगा बिदिनो गंगोना खरखा बिदिनो गोबांथार दामग्रा आगजु दङ जों बेफोर गासैखौबो लानानै बैसागो बोथोरावहाय माखासे गावनि कालसारखौ दिन्थिनाय जायो आरोखि नोंथां दा बेबायदिनो बेफोरबायदि माखासे बेसादजोंनो जोंनि बर' हारिनि बैसागो बोथोरा समाय थाङो आदसा नोंथां बिदिब्ला समावो जानानै फैबाय गुबुन मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसै बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै
जागोन दे